अ हेल' नोंथां।
हेल'।
खोनायाखै नामा?
औ बुंलाय औ दासो खोनादो। ओ नोंथां ओरैनो जिरना दं। जिरना दं आरो नोंथां।
औ औ खोनादों
उम।
मानै सयाव रायजलायनो हबा दा सान दायो नोंथां?
दा आबादनिसै आबादनि बागै राराय जि खोमानोदां
देलै एसे फोरमायना होलाय नोंथांमोननिथिं मा मा मावो माबायदि आबाद मावो बेफोरनि सोमोन्दै एसे
दाथ' दैज्लां बोथोर नङा होमबा दा दैज्लां बोथोराव माइ आबाद मावनाय जायो आरो जोंनिथिंजाय आरो।
औ।
ओरैनो दा माइ गायनाय सोलिबाय दं आरोना जोंनिथिंजाय
नोंथांमोनजों मा मा आबाद मावगोन नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा आ दा
जोंनिथिंनो बिदिनो माने माइ गाहाय आबाद हिसाबैथ' माइआनो माखासे आबादफोर मावदेरनाय जायो आरो दा
उम।
आबाद मावनायनि मुलाम्फाखौ माबा मा होननानै
आबाद मावोबा जों गोबां मुलाम्फा जानो हायो आरो। जेरै हेल'।
अ खोनाादों खाादों दे बुंदे।
आबाद मावोबा जों गोबां मुलाम्फा जानो हायो जों गला आरिनिफ्राय जों आबादखौ माने जों जाखिनि रेसन बेखौ जों बायनांगौ गोनांथि जाया आरो।
औ।
हेल'।
दे बुंलाय।
आरो माखासे केमिकेल होयै जों बेसाद निजेनो आबाद मावोब्ला मोननो थाङो आरो आरटखौ जों मावनानै गाव निजे मावबाथाय
औ औ माने अर्गेनिक आबाद खेथि मावनानै गाव गावनि गोसो बायदियै जानो हायो नङा होमबा
जानो हायो औ। ओ।
अर्गेनिक मुलि होयि खेथिखौनो मोननो थांला आबादनि मैगं मैगंफोरखौ मोननो थांला नङा होमबा
नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ
हासार बाहायि बेबायदि आरटखौ गाव जानो थाखाय गाव जानानै जानो हायो आरो बेबायदिनो
औ
गोबां रासायनारि हासार रासायनारि मुलि बायनिफ्राय बेमार जागोन। बेबायदि बेमार
औ
हायो आरो नङा होमबा नोंथां अ बेनिखाय औ
ओरैनो नोंथांमोननिजों मेसें बोथोराव मा मा जायो।
जोंथिं मेसें बोथोराव औ बांसिनानो मैगं आबाद आरो मेसें बोथोरनि आबादा
ओरैनो मा मा मैगं मावनाय जायो नोंथांमोननिजों
बिलााहि फुलकबि बान्दा कबि गाजर मुला बिदिनो गोबां रोखोमनि मैगं फान्थाव माने मैगं मेसें बोथोरनि मैगंफोरखौ ओनसोलाव बाहायनाय मैगंफोरखौ गासैखौबो माने मावफ्रामजोबोआनो आरो
आतसा जोंनिथिंबो गोबां मैगं मावो जेरै सबाय
औ
बेसर
औ
सामब्राम गोजा सामब्राम गुफुर
औ
जोगोनार आ बिदिनो लाइ लाफा कबि बिलाहि गोबां मावनाय जायो आरो जोंनिथिंबो मेसें बोथोरनि मैगं
औ औ मैगंनि अनगायैबो माने माबा जाहैबाय आरोना मस्ला हारिनि आबादबो मावो आरो बेखौ औ बेखौ बुंनो पावगार दंमोन आरो आं जेनेबा हाइजें हालदै दुदिया मसलिम गोलैयो नालाय
मस्लायाव
दा मोनसे ओ आबाद जेनेबा हमना ला ओ मा होनो मोनसे आबाद मावनाया गोदोनिफ्राय दायो माबायदि सोलायनाय नुनो मोनदों नोंथांमोननि जायगायाव
गोदोनि जों दानिजों बुंनो थाङोबा गोबां फाराग जाबाय ओ जेरै जों गोदो माइ गायोबा जोङो मोसौजों हालएवोमोन।
औ
जों दानि जुगाव जों नुनो मोनो मेसिनजों एबा ट्रेक्टरजों हालेवनानै आबाद गायो जों दानि जुगाव
औ
जों गोदोनि दिनाव माइखौ जों मानसिया खासिजों हायोमोन दानि जुगाव जों मेसिनजों हानाय नुनो मोनो। गोदो गोदोनि दिनाव जों मोसौजों मारा नायोमोन जों दानि जुगाव मेसिनजों मारा नानाय नुयो
औ नंगौ नोंथां।
दा नोंथांमोननिजों बोरै सोलायदों आबाद मावनाया फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ एसे फोरमायनि र' जोंनिथिंबो बेफोरबायदिनो सोलायदों दा नोंथाङा बुंलांनाय बदिनो माने हालएवनाया गोदो मानसियानो हालेव मानसिया मोसौजों हालएवोमोन मोसौनि हेफाजाबै माने मोसौजों हालेवोमोन आरो मोसौ आरो सोरबा सोरबा मैसोफोरजोंबो हालेवोमोन मे गाहाय हालएवनायआथ' मोसौखा बेफोरबायदिनो मोसौजों हालएवोमोन गोदो दायो ट्रेक्टर पावार पावारटेलार
औ
दा मोसौजों हालएवनायखौनो फोथाराव नुनोनो थांला आरो
औ
आरो माने ओ जुगा सोलायलांनाय लोगो लोगो दायो बेफोरबायदि जाहैबाय माने मानसिफोरा मोसौजों हालएवनायखौ दायो खाथिनि गावनि लोगो आबादारि फोरानो ट्रेक्टर पावार टिलार बेफोरजों दसेनो दु बेसेबांबा बुरजा बुरजा हाखौ फोमोननानै एवनानै गालांसिगोन बे खाथिनि बे गाव आबादारिया बोरै मोसौजों हालेवबावनो हारसिंनो माने एरनाय मोनला माने मोसौजों हालएवनायखौ
नंगौ नोंथां नंगौ
बेफोरबायदिनो आजिखालि आरो माने गासैबो आबादारिफोरानो आरो गोनां गैयि बेजों लोगोआव खोथायानो गैला होननाय बायदि जाहैबाय माने नांगौबा दाहार ला नैबाबो
औ
ट्रेक्टरजोंनो हालएवहोगोन बेफोरबायदि जाहैबाय आरो दानि माबाफोरा आं बेफोरबायदि सोलायनायखौ नु दों आरो माने
दानि गोदान मुगायाव
औ आरो नंगौ नंनाया मोनसे खोथा गैया नों मोसौजों हालेवोबा नोङो फुङाव नयथा दसथासिम नों हालेवनांगौ जाबाय एबांबो एरला बेनि उनाव नोङो माबा मोनसे खामानि मावनोबो माने ओरैजाय समा मिलायहैला
औ।
गोरिब मानसिनि खोथाखौ बुंदों आरो आं जेनेबा जाय मोसौजों
औ।
माने ट्रेक्टरजों हालेवनो मो फैसा गैयामोन होमबाबो थ्रो जोंनो हालेबोदों बिबदिनि खोथाखौ बुंला आरो आ माने हमा नोङो सानसे हाजिरा मावोबा ओ पासस'था मोनो नङा होनबा नोंथां?
नंगौ नंगौ।
फास थाखाजों थिस' थाखाजों नोङो हमना ला ओ ट्रेक्टरजों हालेवयोबा नोङो बिगासे देर बिगा बेफोरबायदि हालेवहोनो हायो फासस' थाखाजों ओ बोरैबाबा सानै थांबा लाबबो बोरैबाबा सानो थांबा लसबो आरो फारसेथि बेनिफ्राय
नोंथां नोंथाङा माबाफोर बिदिनो माने नोंहा न'आव आबादफोर मावो नामा नोंथां?
औ नोंथां जोया आबाद मावो माइ आबाद मेसें बोथोराव जुंखाम आबाद बेसर खौ मावो आरो जों माने जोंहा मावो आरो नोंथां।
ओं नोंथां। होमबा नोङो नोंथाङाबो न'नि आबादाव फाननो बा नों गावनि आबादाव गोसो होनानै माने रासायनारिनि रासायनारि मुलि हासार बाहायनायनि अनगायै अर्गेनिकखौ बाहायनो नाज जायो होननानै आं माने ना नाजाथों होननानै आं खावलायनो सानो नै मारो। दा नोंया मा होनो?
जोंथ' बांसिन दानि जुगाव गोदान मुगा हासार दा गोदान हासार माने जुगजों लोगोसे हासार गोदान गोदान ओंखारबाय दंना नोंथां।
औ औ।
आ जों माने दा बे गोदान ओंखारनाय हासारखौ जों बाहायोबा माने बेब हासारखौ होनानै जोङो बुस्थु दुहुनोबा बेखौ जों जायोबा देहाया लासैनो जोंनि थाखायनो खहा जायो मानो बेनिखायनो आं आबाद मावनाय समाव बे हासारखौ बहुद खम बाहायो आरो नोंथां। बांसिन आं गोबोरखियाथो गोबो बाहायनाय जायो।
औ नों नोंथां मोजां बिदिब्ला नोंथां समाबो जाबाय दोननोसै नामा जोङो रायनायखौ एसेयावनो फोजोबथ'नोसै नामा
औ नोंथां दे।
गोजोननाय थाबाय।
औ नोंथां गोजोननाय थाबाय दे।
औ दे।